हेलौ
औ नोंथां बुं।
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादोंं।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आङो नै न'नि ओ- दुब्लि बारियाव उम दुब्लिबारि खाथि जानाय आरो मोन एसे जानावनो बेहाय दलं दं। बे दलंआनो जिरायनानै दं बारगुसु बारसो गारदों नालाय नोंथाङालाय माख
आंबो जिरायनानै दङ नैबे। माबायाव बार बारनायावहाय।
ओम।
ओ-नोंथाङा दसे सम।
नोंथांमोना गायखांजोब्बाय नामा?
औ गायखांबाय। नोंथाङा दसे सम। फ्रिब्ला आं नोंथांजों जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
हायो नोंथां।
ओ- नोंसालाय न'आव मा मा जायो? मा मा ओंख्रि जायो नोंसालाय न'आव?
सानफ्रोमबो जाग्रायाथ' ओंखामानो ओमफ्राय ओंख्रिया जाबाय
अनला ओंख्रि सबाय आलु फाजा दालि मैथा, ओ-मैखुन। जायो नालाय मालाबा जानाय जायो। ओमफ्राय बयलार आलु मा बिदिनो आरोना ओमफ्राय मोसौखौ जाया।
औ नोंथाङा संनो रोंङोन ना अनला ओंख्रिखौ?
अनला ओंख्रिखौथ' आङो च उालाय सगोन सन्द
आंबो संफेराखै खिन्थु मारै सङोम बेखौ एसे मिथियो आरो आं। नोंथाङा मिथियाबा आं फोरमायना होनोसै नामा?
होदोदे दे
ओ माइरंखौ गिबियावहाय सोमनानै लाग्रोनांगौ बिनि उनावहाय दसे एसे गोबाव सम सोमना दोननानै जोङो माइरंखौ बोखांनानैहाय थौसियाव नङाबा उवालाव देयो। नङाबा दाथ' मेचिन थायोना देग्रा मेचिन बेयावहाय देयो। बेखौ दैखांनायनि उनावहाय जोङो उम ओंख्रियावहाय होयो।
दै ओंख्रियावहाय बेनि उनावहाय खारै बायदिसिना होनानै बेखौ बेदर बायदिसिनाजों संनाय जायो। खोनादों नोंथां?
नोंथाङाबो संफेराखै आरोना?
ओहो संफेराखै आं नोंथां।
उम।
खिन्थु आं गोथाव मोनो आरोना।
औ नोंथां। आंबो गोथाव मोनो अनलाजों मेवाइ बांसिन गोथाव मोनो आं।
औ।
मेवायाबो आजिखालि मोननो थांला औबवाफोरखौनो दान फैजोब्बाय नालाय।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां नोंथांमोननि न'आव थाइजौ गैगोनना गैया थाइजौ?
दङ नोंथां।
औ। जोंथिंबो दङमोन ओमफ्राय नै जाजोब्बाय गैलाथायसेबो।
अ! ज
नोंथांमोनथिं दा माबायदि बोथोरा?
बोथोराथ' मोाङानो जोंजों नाथाय सान्दुंङासो एसे गोसा जानानै दं गरम बांद्राय जाबायना दंफां लाइफां दानफायला बनायनि थाखायनो गरमानो बांद्राय जाबाय?
औ
नोंथाङा सबबायजों दाउ संनो रोङा नामा?
ओ रोङो नोंथां
अ खिन्थाना हानायसै होमबा माबायदि संनाय जायो
औ दे नोंथाङाबो मोजाङै खोनासंदो आं फोरमायनो नागिरदों नोंथांनो सबाइखौ बोरै संनाय जायो फार्स्टआव सबायखौ बिदिनो मानसि बुरजाबा बिदिनो एसे बुरजा लादो सबायखौ ओमफ्राय सबायखौ सारायाव एवग्रोदो आरोना थाव होआलासेनो एवग्रोदो ओमफफ्राय सरा सबायखौ आम आजिखालिनि जुग नालाय दानि जुग नालायथ' थाखायोना उनग्रा बे खौ उनबाय आरो उननानै माने एवखांनानै उनबा माने गुरै जायो नालाय दसेनो उननो हायो आरो ओमफ्राय उनखांनानै दैखौ ग्लब ग्लब ग्लब बिदिनो गोदौहोदो आर ना द दैखौ गोदौहोखांनानै सबायखौ होयैहाय बिदिनो नोंहासो माजों सङो सबाय गोजाबो संजायो सबायखौ साम'जोंबो संजायो बिदिनो बायदि बायदिजों गोथाव जायो आरो सबायाबो
औ।
औ नोंथां आंबो बांद्राय गोथाव मोननाय नङा गोथाव मोना आरोना सबायखौ
औ सबाइजों दाावजोंखौलाय आं गोथाव मोनो बेदरफोरजों संबा नाफोरजों संबा साम'फोरजों संबा गोथाव जायो ओरैनो गोजा संबाथ' थावा नालाय बारा
औ
एम।
नोंथांमोना न'खराव मोजां ना
औ
ए। नोंथाङा दा जेरावबो बेरायथ'वाखै नामा
अह नोंथां आलाय बेरायनो थांबालाय मा मा जायो
बिदिनो ओ बेरायनो थांबाबा बिदिनो मेथायाइफोर जालाबायो आरो चावमिन मम' बायदि बायदि नोंथाङा मा मा जायो
आंबो चावमिन जायो मम' जायो फ्राइ राइस जायो आरो लेग पिस बायदि बायदि जानाय जायो बेफोरबायदिनो
औ गरम गरम बन्द'आव। अबाव बेरायनो सानदों नोंथाङालाय
आङो गुवाहाटियावसो बेरायहैनो होननानै सानदों नाथाय गरम बांद्राय गरमबा थांनाय जानाय नङा
ओ ओम बेफोर बायदि थाउन सह'रावलाय गरमथार जायो गरम बोथोराव आरो बोथोराबो दासान्दि ब्राद अखा हादों नालाय दै बानाबो जानो हमो ना
औ
आरो बिदि गरमफोराव थाङोबा बिदिनो
ओम हाजो जायगा इदिनो दै गोलैग्रा इदि गुसु जाय गायावसो थांनांगौ नोंथां ।
औ नोंगौ नोंथां नोंथाङा थिगखौनो बुंदों ।
औ मानो नोंथांमोनथिं दै लोमा नामा?
ओहो जोंथिंजाय बारा दैबाना जानायखौ नुनो मोननाय जाया । खाथि खालायावहाय जाम्फै मोनसेल' दङ । गामियावबो बारा दैबाना जानाय दै बाना लोमनायखौ नुनो मोननाय जाया जोंथिंजाय बारा । दै गिदिर खाथियाव गैया नालाय
औ जोंथिबो बांद्राय दैया लोमनायाथ' लोमा नोंथां ओमफाय जोंनि गामि एसे बिथोराव थानाय गामि नालाय इदिनो न'खरसे न'खरनै न'खरबाफोर आरो ना बे ना न'फोरावनो दैया बिराद हाबनानै बिदिनो बिराद दुखु मोनदों आरो ।
औ बेनिखायनो दैबाना जागोनखौ खाथि जाबाय थाग्राखौ मिथिखानानैहाय इसोरो गिबियावनो सांग्रां जानानै थाखानांग' । अब्लासो जोङो बे खैफोदनिफ्राय बारग'नो हायो नङाब्ला जोङो बो सोरफ्रोमबो बेबायदिनो दैबानाजों लोमसाव जानांगोन । आरो बे दैबाना जानायावथ' गोबां ख'हा जायो नंगौना नोंथां?
जानायाथ' बिराद जायो नोंथां
औ बेनिखायनो सिगाङावनो सांग्रां जानानै थाखानांगौ ।
औ सांग्राङाथ' जेरावबो जानानै थाखा नांगौ । आरो नै नोंथां दैबाना जों गामियाव दै बानाजोंनो माने दैबाना जाफिन्नो अमा मा अमा बिमा दंङ माने ओ जाहोदोंमोन ओमफ्राय फिसायानो थैजोब्बाय दै बाना लोमनानै । अमा होन औ आरो नोंथां जों गामियाव बे दै लोमनायनि न'आवनो ना आ ओ मा मासे ओम अमा आरोना ओ दै लोम माने जान्जिसिम जानाय दै नालाय अमा फिसाया अ'बाव दं बेखौनो मोन्थियाखै नालाय फिसाथार नालाय जा नागिरदोंमोन बे अमा फिसाखौ होनबाबो मोनबाय आरो । उनावसो होनबाबो बे अमाया थैदियासै । थैदियासै बे अमाया थैनाय जायासै आरो ना ।
अ बिदिब्ला दिनैनि सावरायलायनाय बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नोंथां ।
औ दे ।